खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ माबायदि दं नोंथाङा?
अ आङो मोजाङैनो दं दे नो
औ आं औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ औ औ।
आं नोंखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै एसे दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सुंदयै सावरायनो सान
औ औ औ औ औ औ होजागोन दे रायलाय जागोन
औ बिदिनो दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो
उम
बायजोआव ओंखारलांनानै गुबुन जायगाखौ नुफेरि जा खौ नायदिंहैनाय एबा अ बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै गोजोननाय लाहैनाय बेफोरबायदिखौनो बुजियो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायहैफेरखो
आंथ' दा ओरैनो जोंनि बे गावालिफोराव थांबाय ओरैनो दारागाव सु ओ बेफोराव आङो बेरायनो थां ओमफ्राय आङो बे मोननै जायगानि गेजेराव आङो सुखिखौनो आङो बांसिन माने मोजां मोनो आरो मानो होनब्ला बेवहाय थानो थाखायबो साया दंफां लाइफां दं आरो बिनि दैफोराबो मोजां आरो बेहाय गोबां बांसिनानो बे सकियाव माने बांसिन थांनायखौ नुयो मानसिफोरखौ बेनिखायनो बे सकिफोराव थांनानै गरम बोथोर दा गरम बोथोरावथ' जों बयबो थाङो नालाय बेनिखायनो जोंफोरबो बे खाथि खाथि हिसाबै माने बे सकिफोरावनो दारागावफोरानो बांसिन थांनाय जायो आरो नोंथाङा ओमफ्राय बेबायदिनो स बेयाव बिदिनो मालाबा सम लानानै लोगोफोरजों दावबायहैयो बेबायदिनो आरो दारागावआवबो बेबायदिनो लोगोफोरजों मालाबा सम लानानै दावबायायो थेवब्लाबो इसेबां ग्राब थांनाय जाया जियानो जा मालाबा सम लानानै लोगोफोरजों एसे थाङो बेरायनो। ओरैनो नायस्रानो माबायदि जाना दं बिनि सावगारिफोरा मिथिंगाफोरा बेखौ लानानै माने नायदिङो आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा बो बेरायनानैथ' मोजां मोनखायो जेब्ला ओमफ्राय नोंथाङाबो मा मा जायगायाव थांफेरखो बा अबे नैबे दारागाव फोराव फफेरगोना फैफेराखै नोंथाङाबो एसे फोरमायहरदों।
औ नोंथां। दारागाव सुकियावथ' आं थांफेरबाय थांनाया।
औ औ।
बिदिनो मालाबा सम मोनोब्ला जोङो दारागाव सुकियावबो बेरायना फैयो।
उम।
बिदिनो बेफोर जायगायाव थांनानै गोजोननाय मोनो आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया बिफां- लाइफां,
उम औ।
दै बोहैनाय, मिथिंगा महर हाजो -हाला बायदिसिनाखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो- ओ। बे बेफोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो जिब- जुनार बेफोरखौ नुबोनो मोनो ना नोंथां।
उम।
आरो जेनेबा मानासफोराव थांबा जोङो बायदिसिना गोबां जिब- जुनारखौ नुबोयो जेरै- गान्दा, सियाल, मोसौ, हाग्रानि मैसो बे बेफोरखौ जों नुबोनानै मोजां मोनो आरोना नोंथां औ नोंथाङा टाउन टाउन नोगोर सोहोराव बांसिन बेरायना मोजां मोना बिदि मिथिंगायारि हाग्रा बुंंग्रा बायदिसिना जाबायाव
आङोथ' गोजानखौथ' मोजां मोन खिन्थु थाङोब्ला बयबो बुङो मोजां नङा आरि नङा। बेबायदि होननायजों लोगोसे जे गोसोआबो मालाबा बायलाङो जेनेबा आंनो थांला नामा थांनानै आंनाबो ओरैनो लस जाहैगोन नामा? बिदि सानफिनना लायोबा दाथ' आङो बे जोंनि जायगानि जा जोंनि थासारि ओ मानासानो जा मोनसे ओ पार्कआनो जा आं माने बेहाय थांनानै माने बांसिन मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो ए गामिनि बारहावा फोरखौ आं माने बेरायनानै थांनो मोनोब्ला बा माबा मोन मोनसे जायगायाव थांफेरदोंमोन बे जायगाययाव जायगाफोराव आङो थाङो ब्ला मोजां मोनो। नुफेरि जायगा आरो मिथिंगाफोरखौबो मोजां नुयो। आरो मानसिफोरनि ओ जमा जमा मोजाङै रंजालायनानै थाहैनाय नुनाय गुबुन नुनानै माने गोसोखौ जोबोर गोजोन्नाय हा आरो गोजाननि ए जायगायाव थाङोब्ला गोसोखौ एसेबाबो बोरैबा मोनखाङो मानो ब्ला थांनानै मा जाहैगोन बेखौबो सानो। ओ मा मोजां जाहैगोना गारजि जाहैगोन बेखौबो सानो आं नोंथां, बेनिखायनो आङो सानो ओ बे गामि एरियानि खाथिनि जा ओ नुथाइफोर दं। बेफोराव बांसिन थाङो। अब्ला आं माने मोजां मोनो। ओं एखौनो सानो आङो। नोंथाङाबो ओरैनो मा दा नोगोरफोराव थांनायनि माबाफोर सानदों नामा?
औ नोंथां, आंथ' दा नोगोरफोराव थांनायनि एसे इदि सानथ'नाय गैया। नोंथां औ मालाबा बेरायनो लुुबैबा जोङो बिदिनो खाथिनि गुबुन हादोर जों भुटान बेफोरावनो बेरायना फैयो। बेफो बेफोरनि बारहावा नों मोजां टाउन टाउन नोगोर सोरनिसाय बेफोरनि बारहावा फोरानो बांसिन मोजां आरो ना। मानोना बेयावहाय हाजो जायगा बेयावहाय बिफां लाइफ फां गोबां दङ। आरो बेयाव बेयाव थांनानै जोङो गोबां गारि मथरखौ नुनो मोना। माननाब बुङोब्ला बे बे हादोराव
उम
बिमायाबो जोबोर खम नालाय।
उम्म।
बेनिखायनो जोंङो। बारा थांनानै हाल्ला हुलाखौ बारा खोनानो मोना।
उम्म।
बेनिखायनो आं सम मोनोब्ला दसे दसे थांना फैयो आरो ना मालाबा मालाबा। औ गोजान जायगायाव थांनोथ' बिदि सान थवाखै साननायालाय।
उम्म उम्म नंगौ नामा?
औ बोथोरफोराबो दा माला मा जायो माला समाव अखा हायो माला समाव बार बारो बेफोरनि जेबो थिग गैया नालाय।
उम्म उम्म। नोंगौ नंगौ।
औ। नोंथाङा हा हारसिं दावउ हारसिं दावबायना मोजां मोनो ना लोगोफोरजों दावबायना मोजां मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन।
अ आंथ' नोंथां ओ ओरैनो हारसिंबाथ' गोसोखौ मोजां मोना। लोगो थांफायोब्ला गोसोखौ मोज जां मोनो। मानो होनोबा लोगोजों थांफा जायोब्ला जा एसे एला राय्लायनो लुबैनाय बा लोगोफोरजों थाङोब्ला एसेबाबो गोसोनि गोजोननायखौ मोननो हायो। आरो मोननो हायो हारसिं थाङोब्ला आरो इसि बाबो गोसोखौ गिनाय मोनो। माबा मोनसे जाबाथाय मा जागोन बेबायदिया सानो गोसोआव बेनिखायनो आंङो लोगो फोरजों थांफानो मोनोब्ला मोजां मोनो। दावबायफेरनाय दावबायनो थांनाय फोराव माबा मोनसे थांनायफोराव जेखिजायानो माबा मोनसे गोजान जायगा थांनो बा माबा मोनसे अबेबा जायगायाव थांनो होनब्लानो। आं माने लोगोजों थाङोब्ला बां बांसिन मोनो मानो होनोबा हारसिं थाङोब्ला गोसोखौ बारा मोजां मोना। बिनि थाखायनो आङो बांसिन लोगोखौ लानानै थांनो मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो मा ओ माबाफोर थांनायफोराव हारसिं थाङो ना लोगोफोर लानानै
औ औ नोंथां आंथ' बिदिनो न'निफ्राय ओंखारलांबा बांसिन लोगोफोरजों थांनाय जायो।
औ नोंथां
औ मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जायगायाव थांनानै बा माला मा जाहैगोन बेफोरखौ जेबो रावबो सानस' मोना रावबो हमस' हाया नालाय बेनिखायनो
उम
ओंखायनो आङो लोगोफोरजोंनो बांसिन बेरायो आरो आरो लोगोफोरजों थांबा लोगोफोरजों थांबा मिथियै बाथ्राखौबो मिथियो गोबां गोबां बाथ था मिथियो आरो रोङिखौबो रोंनानै फैयो नालाय बेनिखायनो आं बांसिन लोगोजों थाङो नोंथां औ नोंथाङा गारि मथरजों दावबायनायखौ बांसिन मोजां मोनो ना आथिंजों दावबायनायखौ बांसिन मोजां मोनो
उम अ औ आंथ' ओरैनो गारिफोरजों थांनो मोनोब्ला अबबा जायगाफ्राव हा जोबोर मोजां मोनो मानोबा दानि जुगाव जोङो गासिबो बांसिनानो जोंथ' आथिंफोरजों थांनाय जाला जेब्ला जोङो गारि ओ इदिनो ओ स्कुटि बायदिफोरजों जोङो दावबायनो थांनो मोनोब्ला जों गोसोखौबो मोजां मोन आरो बिनि गेजेरजों जों गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला जों गारिजों दावबायनो थाङोब्ला बांसिन मोजां मोनो मानो होनोबा गारिजों दावबायनाया आलदा आरो स्कुटिफोरजों दावबायनाया आलदा जायो बेनिखायनो आङ बांसिन फायानो आङो गारिजों दावबायनायखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो आरो बेनि गेजेरजों गारैस थाङोब्ला एसेब्लाबो गोसोखौ मोजां मोनो आरो अखा आरो सान्दुं बायदिसिनानिफायबो जों एसेब्लाबो राहा मोनो नालाय। आरो जोंनि जा नांगौ बेखौबो जोङो एसेबाबो सेफटि मोनो नालाय। बिनिखायनो आं माने गारिजों दावबायनायखौ आं बांसिन मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङालाय माजोंथो बांसिन मोजां मोनो?
औ आंथ' ओरै बारा गोजान गोजान जायगायाव थांनाय जाया नालाय।
उम उम
जो बांसिन बाइकजोंनो दावबायनाय जायो आरो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दा इदि लोगोफोरजों लोगोफोरदो बुजा जा लोगोफोरजों थांनाय जायो नालाय।
उम
आरो गासै समावबो जोङो गारिखौ मोनब्र'बा। बेनिखा बेनि थाखायनो जोङो बांसिन आरो जों थांनायाबो गोजान जायगायाव थाङा नालाय बेनि ओंखायनो जों बांसिन बाइकजों बे रानाय जायो नोंथा
उम औ नंगौ
औ औ नोंथां दिनै समाबो जाबाय दिनै रायलायनायखौ बे खिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दोनजागोन दे नोंथां।
औ
औ उम औ दे गोजोनथों।